खुलु
औ खुलुमबाय नोंथां नोंथांनिसिम औ नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरगैनाय जाबाय नोंथां।
औ नोंथां आंबो नोंथांनिसिम मोनाबिलिनो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासे हरग्रोनाय जाबाय नोंथां नोंथाङा मानोबा फन हरदोंमोन ना
आं दा नोंथांजों जोंनि बर' हारियाव जे न' लुनायनि खान्थि बेनि सोमोन्दै एसे सा सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायनो सम दोङोब्ला सावरायजागोन ना?
अ नोंथां दे नोंथां सावरायजागोन दे।
औ औ दा जोङो सुबुं माहारिया बुहुमाव जोनोम मोनखांनायनि उनावहाय बयहाबो माने मा थाग्रा फुलि बानायनानै लाखाबाय आरो। जेनेबा गोदोनिफ्रायनो जोङो थाग्रा खुलि बानायबोबाय जेरैहाय जोङो दंफां सिं हाजो खंखर बायदि आरियावहाय थाबोनानै जोङो मा गावबा गावनि न' बा थाग्रा फुलि महरै जोङो जिउखौ दैदेनबोबाय। बिनि अनगायैबो जेब्ला सुबुङा मेलेमारि बिथिङै गोबां जौगानाय फैबाय। अब्ला बिदिनो बिफां लाइफांनि गेजे जेर जोंहाय जोंनिया मा नफोरखौ लुबोनानै लाबोनो रोंबाय आरो। दा बिनि गेजेरावनो जोंहा बर'फोरनियाव बे न' लुनायनि जोंहा खान्थि बा नेम फोर दङ आरो। दा बेनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला जोंना माबायदि जायो बर' हारियावहाय न बां लुनायाव जोंना उखुमनि थाखाय औवानि फेराइखौ खानाय जायो आरो। बे उखुमनि फेराइ खानायावहाय औवा गोरलैनि थिवोलखौ जोंना बाहायो जायखौ जोंना सिलिमिलि महरैहाय हेबो आरो दा उखुमखौ थुरि जिगाब जोंबो जोंना आलोबनानै होनाय जायो आरो बेनिफ्राय बे बर' हारियाहाय गावनि गोजाम नथिंनिफ्राय एसे गोजानाव जेनेबा खारस्लाय लाङोब्ला गावनि थानाय ननिफ्राय बा गुबुनावहाय खारस्लाय लाङोब्ला न लु लानाय गोदान थावनियावहाय जोंनिया मा खालामो साहाथिं न'मा न' लुनायनि जर'खायै थोजासे जायगा दोनथानानै जोंनिया सानजाहा बाख्रिखौ लुनाय जायो आरो। बिदिनो गुबुन गोजान जायगायाव हखारलाङोब्ला गावनि खाबु बायदियै बा जायगाखौ नायनानै गावनि जिबायदि खाबु बे खाबु बायदियैहाय जोंनियाहाय मा नखौ लुनानै लायो आरो बिदिनो जोंना बर' हारिनि नखराव जोंना माइ बाख्रिखौनो थांनानै थानायनि रां खान्थियारि राहानि गुबै नेरसोन होननानै सानना ला। थायो मानो होनबा गोदोथ जोंना सोलोंथायारि बिथिङावबो एसेबां जौगानाय नङामोन सुबुंफोरनि थांनानै थानाय राहाया जोंना आबादानोन जेराव जोंनि बर' हारियाहाय गासिबो जोंना माइ आबादखौ माव हायो दा बेनिखायनो जोंना बाख्रिखौहाय जोंना मा ओ थांना थानायनि रांखान्थियारि राहा होननानै जोंना ओ लानो हमनानै लायो आरो ना। बे बेनि अनगायैबो जोंहा मा सोरबा न'खरनि बाख्रि जोंनि अनजिमा एबा माइहुंनि अनजिमाया बिनि गेदेर उन्दैखौ नायनानैनो जोङो न'खरनि रांखान्थियारि हालोदनि बागै मिथिनो हायो आरो सोरनाबा जुदि बाख्रियाहाय जोबोर गिदिरब्लाथाय जों नुनानै मोनो जे बि न'खराहाय बा रांखान्थियारि बिथिङाव गोबां जौगानाय आरो सोरनिबा बे औ बाख्रियाहाय बा माइखंहाय थाबा जों बेहायनो बुंना मोनो जे बेहा मा ओ रांखान्थियारि बिथिङाव बै नखरा एसेबां जौगानाय नङा होननानै हमनानै लानो सान हमनानै लायो बा साननानै लायो आरो बा बे नो जोङो मा ओ सोरबा जा गोरिब बा सोरबा जोबोर माहाजोन बेफोरखौ जों बिनि गेजेरजों सिनायनो हायो थायोमोन आरो गोदोनि दिनावहाय बिदिनो जोंना मा माइ बाख्रि लुखांनायनि उनावहाय हाथिंनि जोंना न'मा न'खौ नुनाय जायो आरो बे न'मा न'आहाय मा जानांगौ जोंना जिदाइन मुनिनिफ्राय नैजिनै मुजि महालागै गोलाव थायो आरो बेनिफ्राय बे न'मा न' लुनायाव बरफोरनि गेजेरावहाय फारनै मुदानि खुन्थियानि खाथियावहाय जोंना खुन्थियानि खोमा एबा जांख्रायाव दिरुं सास'ननाय नेम गैया आरो बर'फोरनावहाय गुबुन हारियावहाय बे नेमखौ जों खालामनाय नुयोब्लाबो जोंनि बर' हारियावहाय बे नेमाहाय गैया बेनिफ्राय मा जोंना बर'फोरा बे खुन्थियानि खोमायावहाय दिरुं सासियोब्ला बारहुंखाजों बुजिनाय जायो होननानै जोंनि हारियाव मोनसे फोथायनाय दङ आरो बे फोथायनायखौ लानानैनो जोङो बे नेमखौ थालांनाय जाया आरो लोगोसेनो जोंना बर' हारियाहाय न'मा न'खौ इन्जुर दुमस'नानै खथाथाम खालामो आरो बेनिनो बे ननि सोनाबनि खथाखौ जोंना मा होननाय जायो खफ्रा होनो आरो बेनिफ्राय गेजेरनि खथाखौ जोंना अखं होनना बुंनाय जायो। आरो सानजा खथाखौहाय इसिं खथा होननानै बुङो आरो बिदिनो जानो लोंनो गोनां नखरनि मादाव जोंना सेंग्रा मानसि बा सोरबा मावग्रा मानसि थानो थाखाय जोंना बिसोरनि थाखाय जुनियायै बा आलादायै जोंना सोरनाब फारथिंथिंजाय जोंना बाहेरा न लुनायबो जायो आरो आलदाहाय। जायखौ जोंना सौरा न' होननानै बुंनाय जायो
ओमफफ्राय बे न'आवहाय जोंना मा खालामो जेनेबा बाहहेरानि सुबुंफोर फैयोब्ला बा गोजाननिफ्राय सोरबाफोर जुदि फैनानै ओ फैयोब्लाथाय बेखौ जोंनिया मा बर' हारिया हारिनियाव बे सौरा न'आहाय माने गुबुन न'फोर बायदि जाया आरो बे बेफोरबायदि नखरनि माने गुबुन न'फोर बायदि जेराव न'खरनि सुबुंफोरा थायो बेफोरबायदि नङा जोंना नमा नआव थायोब्लाबो बे सौला नआवहाय जोंना मा खालामो गोजाननिफ्राय सोरबा गोदाव सोराव मानसिफोर जुदि फैयोब्ला बा गोजाननि बिदिनो एसे सिनायनायफोर मानसिफोर बा फैयोब्ला बिदिनो जोंना डाइरेक्टहाय नमा नआव सोयालासिनो बेखौ जोंना सौरा न'आव दोननाय जायो आरो बा दाय ओ अब्ला जोंनियाहाय ओ बिदिनो जाहा देख आब्रुथिखौ लाखिनो थाखाय बे सौरा नखौ लुदेरनानै दोननाय जायो आरो लोगोसेनो जोंना ओ खोला फारसे जोंना मा थायो ओंखाम संग्रा न थायो आरो बेनि सानजाथिंहाय जोंना सानजाथिं जोंना दैखरखौ नुैनाय जायो आरो बिदिनो जोंनिया आरो मोसौ गुलियाबो बर' न'खरनिनो मोनसे गोथौ मेहेर गोनां जेरावहाय जोंना मोसौ गलिखौबो लुखानाय जायो मानो होनना बुङोब्ला जोंना बर हारियावहाय आबाद मावनानै जाग्रा जेरावहाय जोंनि मोसौआनो थोंजोङै आबादजों लोब्बा थानाय होनना बुंनांगोन फ्राय न'खरावनो जोंना मोसौ नुुखायो थिग बेबायदिनो जोङो बर'नि न'खरफोरावबो मोसौ गलिखौ नुनो मोनो आरो दा आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानोसै नोंथां नोंथाङा माबाफोर फोरमायबावनो सानदों नामा
औ नोंथां ओ नोंथाङा बर हारिनि न लुनायनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो मोजाङै फोर फोरमनानै थांबाय बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम अ दा नोंथां आङो नोंथांनो आंनि रोंगौथि न'खराव जोंहा माबायदि ओ गाबफोर होयोबा समायना नुयो आरो बेखौ बे गाबफोरखौ माबोरै फुननांगौ बेनि बारैसो आं नोंथांमोनखौ फोरमायनो सानदों सा
औ फोरमाय जागोन नोंथां
खोनासंगोन ना नोंथाङा आंनि
औ औ खोनासंथ नोंथां फोरमायलांदो बिदिब्ला
औ नोंथां जोंहा गाब न'आव गाब होनाय एबा न'खौ साजायनाय बियो गोबां रोखोमनि जानो हागौ नोंथां आं बर' हारिनिखौनो बुंग्रोसै नोंथां बर' हारियाबो गोदो गोदायनिफ्राय जोंहा न'खौ बायदि रोखोमनि समायना रायना लुयोमोन नालाय इयाव जोंहा गाबखौ गोबां रोखोमनि होआमोनब्लाबो जोंहा बेयाव मोनसेल' गाबखौ गाब बाहायनाय जायोमोन जायजों जों बे गाबखौ बानाय माजों बानायनाय जायो होनबा मोसौ मोसौ मोसौ खि खौ ओ जोंहा हाब्रुजों लगायनानैनो ओ गाबखौ होनाय जायोमोन आरोोना बिदि लगायबा मानि ओ हा गोजा ओ जोंहा बर' हारिया गोदो गोदाय मारै न'खौ लुनानै थायोमोन होनबा नोंथाङाथ' फोरमायलांखाबाय नालाय ओ जोंहा मानि ओ थोरिजों न' लुनानै ओ आरो जोंहा इन्जुरफोरखौ जोंहा माखासे ओ फाथोसिना बा औवाफोरजों दुमनानै बेयाव जोंहा मा लिरोमोन जाहैबाय हाब्रुखौसो लिरोमोन नालाय नोंथां
औ औ औ
बे हाबु हाब्रु लिरनायाव जोंहा एसे समायना खालामनो बे इन्जुरफोरखौ जोंहा माखौ होफायोमोननो मोसौनि गोबोरखि बेखौ होफायोमोननो बेखौ होफानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंहा बेयाव जोंहा हा गोजा लिरोबा बोरैबा फुरगेवगेव नुयो नालाय गोबोरखि होनानै लिरोबा मानिे एसे नायथावथाव गोमोस्लि नुयो आरोना नोंथां। ओ जारेद रेद नुयो आरो बिदि होखायोबा समाय होनाबो नुयोमोन आरोना नोंथां। आरो बे गोबोरखिखौ होनायनि ओ गुबै जाहोनानो जाबाय हाफोराव थानाय गाज्रि बेकटेरिया बे गोबोरखिया गाज्रि बेक्टेरियाफोरखौ बे गोबोरखिया मानिे बुथारोमोन आरोोना बिनि थाखायबो होनाय जायोमोन गोबोरखि सिखाव नोंथां बेजों लोगोसे जोंहा आथिखालाव बर'आबो हारियाबो माखासे जौगाबाय नालाय माखासे गोनो खोआरि आदबजों जों न'फोरखौ नुनो हमबाय आरो ना जेरै जों दा ओ जों बेफोर थोरिनि न' एबा मा ओ थोरिनि न' एबा प्लास्टिकनि न' लुनाय जालिया नोंथां दासान्दि दा जोंहा बांसिनै ओ ओ फाक्कानि न' एबा जोंहा सिमिट अन्थाइफोरजों लगायनानै उखुमफोराव थिं होनानै एबा जोंहा गोजौ गोजौ बिल्डिङै गोदान आदबजों गोनोखोरि आदबजों लुनाय जासै आरोना नोंथां। ओ बेफोराव जोंहा गोबां रोखोमनि आथिंखालाव गाबफोरबो नुनो मोनबाय जों जायखौ न'खौ समायना रमायना खालामहोनो हायो। ओ बे न'फोरराव साजायनाय एबा इन्जुरफोराव साजायनाय बे गाबफोरा गोबां रोखोमनि थासै आरो ना नोंथां दाना नों गोसो बाय दि नों माखौ होनो गोसो बेखौनो होनो हायो। गोजा गोमो गोथां बाथ' रं ओ सोमखोरनो माने बायदि रोखोमनि गाब नोंथाङा होनो हासै आरो ना नोंथां
औ
नोंनि गोसो बायदि दा आं बे गाब होनायनि माखासे ओ माखासे खान्थिफोरखौ नोंथांनो फोरमायनोसै। जोंहा गाब होयोब्ला मोनसे बिल्डिंआव एबा न'आव पाखकानि न'आव ओ जोंहा बे ओ जेब्ला न'आ फोजोबखांगोन अब्लासो जोङो रंखौबो होयो नालाय ओ गिबियावनो जों गाब बे न' गाबखौ फुनना गाब फुननायनि सिगां जोंहा बे जेराव गाब फुनगोन बेखौ जोङो मोजां ओ साबफा खालामनानै हुगारनानै लाग्रोजोबनांगोन आरोना नोंथां आराम मोजाङै ओ बेखौ साफा खालामनांगोन हुगारनानै लानांगोन गाब फुननायनि सिगां जों माखौ ओ बे इन्जुरफ्राव ओ माखौ फुनगोरो होनबा जोंहा माखासे ओ मोनसे ओ प्राइमार होननाय दङ' गुफुर गाबनि बेखौ प्राइमार होननानै बुंनाय जायो जों बेखौ फुनगोरनाय जायो आरोना नोंथां मानि बेखौ फुनबासो जोंहा बेजों जेखि गाब फुना माने माने मोजाङै गाबा बेरखाङो आरो ना नोंथां। खायनो बे प्राइमारा गोनांथार नोंथां। ओ फाइमारखौ फुननांगौ बिननाव ओ मोनसेखौ फुनबावनांगौ जोंहा ओ जायखौ जोंहा प्राइमारनि उनाव जोंहा प्राइमारखौ खननैसो फुननांगौ ओ थाखो मोननै फुननांगौ बिनि उनाव जोंहा ओ वाल बे इन्जुरखौ स्लिम खालामनो थाखाय माखासे फुथिंफोर फुननांगौ आरो ना बेबो गुफुर जायो। जाय जोंनि ओ इन्जुरफोरनि दख्ल' दख्लाखौ बे फुथिं फुनोबा मानि सा-स्लिम जायो आरोना बेनि उनाव नोङो मा फुननो हागोन ओ नों गोसो जानाय नोंनि गोसो बायदि गाबफोरखौ फुननो हागोन आरोना गाबाबबो जोंहा अनेक रोखोमनि थायो नालाय नाथाय जोङो बे गाबखौ औ न'आव फुननायाव इन्जुरफोराव फुननायाव समायहोनायाव बेखौ गाबखौ ओ खनसेनो फुनाबानो थोरखौ मोननै फुननांगौ आरो ना नोंथां थोरफो मोननै फुनोब्ला जोंहा गाबा मोजाङै बेरखाङो आरो नायनोबो समायना नुसै मोनसेल' फनोबा जोंहा गाबा मोजाङै बेरखाङा आरो नायनोबो बारा मोजां नङा बेखायनो गाबखौ